हेलौ
हेलौ नोंथां हेल औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना औ होमबा आं नोंथां ओ मा खालामगासिनो नोंथां
आङो दायो ओरैनो दंफैयो नोंथां
औ ओ खबरफोरा मोजां
औ मोजां नोंथां मोजां
औ होमबा होमबा नोंथां जोङो एसे
औ
ओ जों बरफ्राथ आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां औ
ओ आबाद मावनाय होननानै औ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला थ जोंना जोंनि बरल नङा माने गुबुन हारिफ्राबो माने जोंना आबाद मावसै आरो नङा होमब्ला नोंथां अ थिग बेबायदिनो ओ जोंना ओ बरफ्राबो गोबां आबाद मावनानै माने बिदिनो नखरखौ सालाय सोलिनो हादों आरो बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै माने गोबां रां खामायनायखौ माने जों खौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ थि बेबायदिनो जोंना दा थ ओ जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला ओ जोंना बे दैज्लां बोथोराव जोंना ओ माइ आबाद मावनायखौ माने माइ आबादखौ माने मावफानाया जाखायो ओ थिग बेदिना माइ आबादखौ जोंनि बर सुबुंआल नङा गोबां जायगायावनो एबा गोबां हारिफोरा माने बे माइ आबादखौ म मावनाय जायो गुबुन गुबुन जागायावहाय दैज्लां बोथोरल नङा माने बिदिनो माइ आबादखौ माने ओ गासै बोथोरावनो माने मावबायथानायखौ जों नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला ओ जोंना माइ आबादा माने मानसिजों मोनसे एंगार हायै आबाद होननानै जों बुंनो हायो एबा सोमोन्दो गोनां होनना बुंनो हायो औ थिग बेबायदिनो ओ जोंना माइ आबादखौ माबोरै मावो होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ बिदान एबा जोलैनि गोनांथि जायो ओ बिदिनो जोंना थिनानै दोनखानाय जोलै एबा बिदान गैयाब्ला जोंना बिदिनो ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय एबा गला नार्सारिफोरनिफ्राय माने लानानै फैनो हायो ओ बिदानखौहाय बिदिनो लानानै फैनायनि उनावहाय औ जोंना ओ फाथोनि बस्था ओ बे फाथनि बस्थायावहाय जोंना सोमनानै होन खनानै माने ओ हाखर एबा दैमाफोरावहाय जोंना सोमना दोननाय जायो हरसेनि सम ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खौ ओ थिखाङो थिखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मोनसे मोजां जायगा एबा गुवार जायगायाव प्लासटिक टिकफोराव माने बेखौ जोङो फेनस्राइनानै ओ बेनि दैखौ माने रानहोनाय जायो बिलाइफोर फोरजों खोबना दोननानैहाय ओ बेखौ माने ओ बिदि खालामखांनायनि उनावहाय जों बेखौ फोनो थाखाय जोंनो मोनसे गुवार फोथारनांगोन जेराव जोङो ओ खोथिया होनना बुङो बेखौ फोनो थाखाय। थाखाय जोंनो मोनसे गुवार फोथार नांगोन बे फोथारखौ जोङो गिबियावनो हेवनानै लाग्रोनांगोन।
एवनानै लानायनि उनावसो जोंङो बे खोथिया बिदानखौ लांनानै जों बेयाव सारस्रि सारस्रि फोनाय जायो। ओ बिनि उनावहाय बियो ओ साननैसोनि उनावहाय बियो ओ बिफांनि महराव लायो जेरै गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिबोयो। बिदिनो जों बेखौ ओ मास मोनसेसो थानानै जोंङो फुनो हानाय जानानै फैयो। ओ थिग बेबायदिनो औ बे खोथियाखौ जोंङो गायनाय बा माइ गायगोन बे जायगायावहायबो जोंङो बिदिनो गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। ओ हालेवनायनि उनावहाय जोंङो ओ फिन बेनि आलिखौ दाननाय जायो ओ दान नायनि उनावहाय जोंङो आरो बिखौ हालि एवनानै लाबावनाय जायो ओ आरो बि हा आरो हालेवनानै लाबावनायनि उनाव जोंङो ओ गोदान आलि खोयो ओ जायखौ बुंङो जोंङो आलि आलि खोनाय होननानै बुंनो हाय बुंनाय जायो थिग बे बायदिनो। औ बिदिनो आलि खोखांनायनि उनावबो आरो जोंङो फिन गायनो जेब्ला बेयो खोथिया गायनो सम जायो अब अब्ला बे खोथिया रायो जेब्ला जों बेखौ आरो एवबावनाय जायो ओ माइ गायगोन जायगाखौ। बहाय ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ थियाखौ मुथा मुथा फुनानै ओ गाय माइ गायनाय जायगासिम माने लाना फैनाय जायो ओ लाना फैनायनि उनावहाय जोंङो बिखौ ओ फु खालिनो माने गायाब्ला जोंङो बेखौ हाखर एबा दैमाफोराव बा लंङाफोराव ओ सोमनानै दोननाय जायो जेन थेन बिनि रोदाया राना आरो खोथियाहाय गाज्रि जाया ओ बेनि अखानायै जोंङो बेखौ ओ गायनोब्ला आरो फिन हालिवनानै जोंङो गायनाय जायो ओ जेरै जोंना आथिखालनि मुगायावथ' ओ मोसौनि हालि गैला नालाय नोंथां। बिनिखायनो ओ गोबां सुंबुङानो माने थेक्टरजोंसो हालिवसै नालाय बिनिखायनो ओ आथिखालाव औ माइ गायग्रा सुबुंफोरखौबो माने गोबां बुरजा बुरजा लानानै गोनां गायनायखौ नुनो मोनो ओ जाहाथे जोंना माइ आबाद एबा माइ गायनायाव माने ओ थाबनो जायो बेनिखायनो आथिखालनि सुबुं सुबुंफोराहाय हाजिरायानो जा खामलायानो जा माने गोबां बुरजा बुरजा लानानै जों गायनायखौ नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो जोंना बे माइ गायनाय जायगायावहाय माइ गायनायल' नंङा गोबां रोखोमनि आबाद माव मावनो हायो जेरै जोंना बेयावहाय ओ माइखौ हाखांनायनि उनावबो हाखांनानै नै न'आव लांनायनि उनावबो जोंना ओ बै जाइगायावहाय बिदिनो ओ सबाइ बिदिनो मथर बिफोरखौ माने जोंङो एववालासिनो गारनानै होनो हायो। ओ जेब्ला बियो गारो अब्ला बिबो बिदिनो ओ फिथाइ बिफांनिफ्राय फिथाइनि महराव लायो अब्ला जों बिखौबो ओ जोंनि खामानियाव एबा जों जानाय लोंनायाव जों बेफोरखौ बाहायनो हायो। आरो बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंङो बाहायनो हायो बिफोरखौबो थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबादखौ मावखायोआनोखा। आरो मेसें बोथोरावबो जोंना गोबां आबाद औ गोबां आबाद मावनाय जायो ओ जेरै जोंना बेसर बेसर फोरखौबो जोंङो बे माइ गायग्रा जायगायावनो हेवनानै फोफिननाय एबा गा फोफिननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेसरनिफ्रायबो जोंङो गोबां बिदिनो ओ जानाय थाव जायखौ बुंङो। जोंङो जाग्रा ओ बेखौबो जोंङो ओ माने ओ बे आबाद खौबो माने मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
मोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ आबाद मावखायो जानो हागौ ओ नोंथांङाबो ओ आबादनि सोमोन्दै एसे
औ ओ आबाद मावनायाथ' जोंनिनो माने बर' सुबुंफोरनि बा बर' हारियाव बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। एबा जोंङो ओ बर' हारिया बा बर' सुबुंफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै सोलिनाय नानै जोंङो बुं होनना ओ बुंजायो आरो मानोना जोंनि सुबुंफोरा माने बांसिन आबादखौनो जोंङो मावो बा आबादखौ जोंङो गाव जानां जानोगोलागै गोनांथि जानाय माइ बा माइरंखौ जोङो गावनो नआवनो गायनानै जोङो बुथुमनानै लायो ओ थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो ओ माखासे ओ जोलैफोरखौ जोङो ओ माइ गायनो थाखाय बा खोथियाफोनो जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो बै जोलैखौ जोङो सिगां बोसोरावनो ओ माने सिगां बोसोरनि गायनाय माइखौनो जोङो मोजां जाय ओ माइया माने गलाय गथाइ आलदा आलदा माइजों गलाय गथाय जायाखैमोन बैखौ जोङो मोजाङै नायनानै जोङो ओ बेखौनो थिनानै दोनखायो ओ फैगौ बोसोरनि थाखाय बा गायनो थाखाय ओ बेखौ थो दोननायनिबो मोनसे खान्थि दङ जोंहा बेखौ जोङो बस्था बा बिदि माबा फोराव प्लास्टिकफोराव जों बेखौ सोनानै दोना ओ जोङो बेखौ ओ औवाजो जों ओ थेवलहे ओ जिरनानै जों बेखौ ओ हेबनानै बेयाव जों जिगाब होनानै ओमफ्राय मोजाङै माइरं खौ होना ओ माइ माइखौ दोननानै मोजाङै गोरा खाथु मनानै जोङो बेखौ दोननानै होयो दा जेब्ला ओ बैसागो सफ्लैयो सफैयो अब्लानिया बे समाव जोंहा खोथिया फोनो थाखाय रेदि जायो बा सम जायो अब्लानिया जों बै फननिफ्राय जों दिहुननानै बे खौ बस्थायाव सोनानै ओ दैयाव सानसेबा जोङो साननै सोमो जेनेबा जाहाथे गाजा हरनो हाजासिम बेखौ सोमनानै दोनो ओमफ्राय बेखौ सोमनानै दोननायखौ जोङो बोखांना लाबोनानै जोङो एसे ओ बस्था बा जोङो जिगाबफोरजोंबो सोमनानै ओ खोबनानै दोनो मानो होनोब्ला जोङो जु दि बेयो माने माइआ जुदि गुदुं जाखाला जाखाङाब्ला बियो माने रजआ माने थाबनो रजनो ओ नागिरा बेनि खायनो गुदुं जाहोनो थाखाय जोङो बस्था एबा जोङो ओ माबा मोनसे जि एबा जिगाबफोर जों जोङो खोबनानै दोनफैयो जेब्ला गुदुं जायो अब्लानिया बियो थाबनो गाजा हरजोबो आरो ओमबानिया गो गाजा हरखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव बा हाब्रु एवनानै लानाय दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो बेखौ मोजाङै समान रोजोबै जोङो गुबुङै फोनानै होयो ओ फोखांनायनि उनाव बियो देरबा लावो बा जों बेखौनो उनाव फिन ओम फुनानै जोङो आरोबाव ओ फिन दुब्लि फोथारखौ हालेवना लानाय ओ बे हाब्रुआव जोङो बेखौ माइखौ ओ फुना लांनानै जोङो गायहोयो ओ बेनि अनगायैबो मोन से ओ आरोबाव दंबावो जों जायखौ ओ ओ खोथिया खासि खालामनाय होनो बेखौ ओ बि खौबो ओ जगायनाय एबा खासि खालामनाय बेखौबो जोङो खालामो मानोना जोङो माखासे समाव ओ गोबां जायगाफोराव दहला हा थायो दैया माने बांसिन थायो दै लोमनानै माने खोथिया थोंजों दायरेक्ट खोथियाखौनो गायोबा ओ एसे गुसुं बा गाहाय जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि ओ खासि खालामनानै एबा ओ जगायनानै जों बेखौ ओ फिन उनाव हा गोजौ जायोब्ला बे खौ फुफिननानै जोङो बै ओ दै गिदिर जानाय एबा दहला हाफोराव जों बि खौ गायहोयो बिदि गायोब्ला जोङो ओ माने दै देरब्लाबो थैया आरो लोगोसे जोङो बेनिफाय फिथाइखौ माने साबसिनै जोङो मोननो हायो आरो
अ
बेबायदि खालामनानैबो जोङो माइखौ आबादखौ मावो दा बेनि उनाव जोङो गायखांनायनि उनाव बेस उनावहाय जोङो बेयो ओ बिदिनो दै नायनांगौ बा हाबिर एफा एनै हासार जोङो होनांगौ नांगौ समाव बेबायदिनो उनाव देरै लावै जेब्ला माइ फिथाइ ओंखारो बा बि दिनो मोनना मोनो मोननायनि उनाव जोङो हानानै न'सिम लानानै फैयो न'सिम लाबोनानै जों बेखौ मारा होनानै जो फोराननानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जानो ओ थिनानै दोननो थाखाय जोङो बाख्रियाव सोनानै दोन दोनो ओम फाय जोङो माखासेफोरखौ समावहा नाङैखौ जोङो ओ बाजार हाथायफोराव जोङो फानहैनानैबो जोङो रां लायो थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनाय बा माइ माइ आबाद मावनायनि खान्थिया बेबायदिनो जोंना ओ जोबनानै थाङो आरो जों बोसोराव खोनसे मावो औ बेफोरबायदिनो ओ मालाबा दायो आथिखालाव जोङो मिसेंफोरावबो गोबां बि दिनो माइ आबादखौ जोङो मावनायखोबो नुबावो आरो नों थां बेबायदिनो ओ नोंथां होमबा जोंनि औ सा जोंनि सावरायनाय खौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां ओ दे नोंथां गोजोन नाय थाबाय नोंथांसिमबो